हेल' ओं
अ मा खालामदो खोनादों खोनादों।
जिरायना दं नै जि जोम सुस्रांबाय थांना फैबाय। थांनानै फैबाय माबानि दिप' हानद्रेदनि थाव सोलांबाय ओमफ्राय थांगासिल' थांबाय जों माबासिम बयकुन्दपुरावनो
अबेहाय सोनायमोन?
अ ना फनसास थाखानिलल सोना हरनायथाय
पन्सास थाखानिल' सोना हरदोयो हानद्रेदनिबथ' माबायो दा
हानद्रेदनिबा बैखन्थ'फुरल'सो दो थांलाय फैलाय थोनांगौथ' आं माबासिमनो बगल साब्रसिमनो वान फिफ्टि निल' थांलाय फैलाय खालामो।
ओं माबानानि हानद्रेदनिल' सोदों खोमा बियो
हानद्रेदनिल' नङा थाइबा पन्सास
अ अ सरि फिफ्टिनि ओं थगायोलै बिसोरो दिपुनि माबाफोरा नाय नायबाय थायाबाथाय
नायाबाथाय फनसासनिनो होदोयो ओमफ्राय गिदिंना फैबाय तेलेमावनो थावजोबनो हाबाय।
दालाय दाख्लै
ओमफ्राय सान्दुं गोसाय थाव माबाबो पेट्रलबो गै खाया खाथियाव
ओ एक्स'नि सोनो होनायाव पनसास थाखाल' सोदोंमोन ना ओमफ्राय आं उनाव होनफिननाया पन पन्सास थाखा आंबो नय नायाखायाखैमोन ओमफ्राय पनसास थाखा फिदिंना फिदिंना हरफिननायावसो ओमफ्राय हारे एक्स' सनि सोनो होदोंमोन ना आङो माबोरै पन्सास थाखा हरफिनखो होननायाव बिदिनो सोदो यो
बिदिनो सोदो खोमा आं ओमफ्राय डाइरेक्ट होनानै फैफिनबायना नायदियाबो
औ
अनलायनाव अनलाइनाव सोना हरबायना आङो केस होनायबानोदेन
देलेम खिनियाव जोबना हाबायब्रा
फिफ्टिननि बांसिन सोबाय थायो लाबाय सोबाय थायो लायबो फिफ्टिननि लायोना ओमफ्राय नोंसोर फिफ्टिननिल'सो सोखायो बिदि होनो नायो।
ओम
बथला बथलाव सोनो थांबाय थाग्राखाय खैथायाव मोनफैनाय
माबायावनो मोनफैगौमोन एगार थानायमोनथाय साराय दसथायाव ना
ओ
ओमफ्राय थाव बेसेबा गोब नागिरदो तेलेमाव गुथे दखानाव नागिरदो थावनो गैया सान्दुं गोसायाव स्कुटिखौ बेसेबा गोजानाव दोनना लाबाय माने फैबाय तेलिमनि सिगाङावनो ओमफ्राय दिपुआवबो पेट्रलनि माबायानो मेसिनानो गाज्रि
ए
थांलायबाय आङो बेसिबा गोजानाव ओमफ्राय आरो गिदिंना फैफिनबाय दखान दखान नायबाय टेलेमाव थावानो गैखाया पेट्रलानो माबाया नो ओमफ्राय दखान दखान फैयै फैयै जेने थेने सोंबाय आं अबावा पेट्रल मोनगोन आमफाय ऐखै स्टेसनखैजाय मोनबाय आख
ए
गरमाव थाबायथिं थाबायना गादो
एफा सान्दुं गोसेयाव
उम गथ' सानैखौ लानानै
इसोरो थाबायफाबाय
थाबायफाबाय उफाय गैया स्कुटिया बेसेबा गोजानावंखारनो जोंहानि न'निफ्राय स्कुटिया फिलजों समानावसो दंखायो इसिनाव थांनानैसो थावजोबनोदोबा बे दखानि नै थमथमजों थां होनबाय ओमफ्राय फैनायाथ थमथममोननो मोनखालिया
औ
बिगोमाया होफैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसोरबो मा न'निफ्राय एसे गोजान
ओं फैगौ फैगौनो ए फिफ्टिन फिफ्टिननिल सोना हरखादों बिसोरो नायाबाथाय बिराद माबाथारो बिसोरो ओ
आरो आं जि इसपिदावसो थांबावदो एसे
उम
जिखुनु थांलायैलाय थोथारनांगौमोन आरो
थोनांगौमोन थोयोथ
थांगासिल थोखादो
फिफ्टिननिल सोदो इयो होमबा
फिपथिनि सोदो इयो
उम नायाबा थगायनो नागिरोलै बिसोरो
उम ओंखायनो नायफ्लांदिया ना आं फन फैनानै हाब एक्स'नि सोगोन नालै फैदोंमोन ओमफ्राय एसे थाव दंजेराबावोसोमोन उम
मोनफैफिननांगौमोन ना मोनफिननानै थाबावोसो इसे
थाबावसोथ आरो आग्लाय लायो सिला बोथारसिमनो आरो आंनिसानि न'सिम थांथारबा बेलेग खोथा बैकुन्थपुरसिमसो
उम उम
सानदुं गोसायाव जि थाबाय खानांबाय हाय दसेनो
बारथा बाजिनि सानजौफुथारावसो होनलाय
उफाय गैया थांनांबाय
जाखांबाय
जाखांहबाय ब्रयलार लानानै मैथा जों ब्रयलारजों संना जाफैबाय ओंखाम जालाङाखैमोन
नोङो सानदुं दुंबा ना गोरान फोरानोनो होननाया सानदुंङानो देनजार गोसा जाखादोंलै
सोर औ औ
बारबो गैबावसो
बारबो गैया थोबसेबो आयु गरमाबो
हबहब जाथारदों
र मबाइलखौ बन्द खालामना फैनि आं
बैखौलाय हानासै नामा?
मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा मुवाबा साना आलु ओमफाय फ'स्ला ओमफ्राय दाउ बेदरमोन
ए
न' सिङावसो जिरायनो हाया गरमजों बाहेरायावसो जिरायना दङ'
आंबो खामसालियावसो जिरायना दं ओम नेथथ्र'बो नाङाथ' आरो मा जाखोथाय जोंनि जायगायाव नेटथ्र'क नांलायला उम न'नि बाहेराव नाङो जाहाना बै लामा खाथियाव न' सिङावनो माबा मोनसे जाबाय खोमा जोंना
न' सिङाव नांनोग्रा होथेनाय लाखिनाय बायदि जायो जायो नामा होनदों आरो
उम जानांगौ
नांनोनो नागिरथारा स्ल' नाङोमोन
सिगां एकदम जेबो प्रब्लेमानो गैयामोन ना टावारा
एनिटाइम फाइभजि सोलिबाय थायोमोन
फाइभजि सोलियाबो फरजिया एकदम सल सलखामोन
फरजियाबबो आरामसे नांबाय थायोमोन
ओम दा माबाया माबायानो नांला फरजियानो नांबावलासो
फरजिया नांलानो
ओम‌ फरजिया नांलाथ' आरो माला अखा हानासो माने गरमा फोरा जाबायहाय
र' आंहा जि जोम सुस्रांनांगौ दं
आंबो जिनस लंपेनटफोरासो सिटाव सुजोबबाय आयौ सुथाराखैमोन आङो गानो दोनो गानो दोनो ओम
नों सुनो नङो ओमफ्राय द'खान थांनो बायो स्राब लायनोनो सानदुं गोसोयाव थाबायलांनो बायो बाव मैयाबो लाबो होनबाय लाबोदिया बावबोबाय ओमफ्राय बयबो ला लाबोदिया बाबाखौ बावबाय दाहा दाहाय आंसो लाबोफानांसिगोन आं मुगसो लाबोफानांसिगोन दाहाय
उम माबा जि बाखायोना
ओम
सानदुं गोसायाव ओंखारोनोनो बायो न' सिंनिफ्राय
बाखायो फुंनिफ्रायनो थां थां जाखायो सानदुङानो
सानदुङा आयु दिनै मैयानिसाय बांसिनसोबाव बेसे डिग्रिथाय दा नायनांगोन र'
थारटि सिक्स फ थांदों खोमा
उम बारासो थांबावदों खोमा खिजानि
ओम
न'आवबो थानो माबालायै बार गारम
गरमानो अइथासार
गरमानो मा जादों हुम
बाहेरावहाय उनखिजाया बारनांदों
नोंसोबाना नाङोहाय नोंसोरना जोंहाना एकदम बारबो नाङा
एै लामा खाथियाव नांगोन नोंसानावबो
नांनायालाय खामसालियाव मालाबा नाङो बैरैबाबा
आंनो रुमावबो नाङो आंनि खोरखि खुलिना दोनबाथाय इथिंजाय फाय बार' हौ हौ फैयो फैलाय दसे थालायबाथाय गरम बांसिन जायो
उम
बोथोरा नै बिदिनो जाबाय नालाय गरम बोथोर नालाय गरम जाखासिगोन होननाय सो जासिगोन
उम सान्दुं दुङाबाबो दाय जायो मानसिफ्रा सान्दुं दुंबाबो दाय जायो।
अखाबाबो दाय जेरावबो प्रब्लेम जेरावबो प्रब्लेम गरमानो गरम गस्ला जि उम जिबायदि गरम जादों हा
उम
दुंनांगौबोहाय जा दै बाना जाबायना दा बेलेग ए